हेलौ
औ
औ नोंथाङा माबोरै दं
आं दा मोजाङैनो दं
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो
दा आङो जिरायनानै दं
औ बे समाव आं नोंथांजों मोनसे आयदा बर'फोरनि जुनाद फिसिनाय
औ
सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन हागोनना सावरायनो
औ सावरायनो हागोन
बिदिब्ला आं जागायजेननोसै।
औ
बर'फोराथ' मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थाग्रा हारि मिथिंगानि बिफां लाइफां जिब जुनार गासैजोंबो बर'फोरा गोरोबनानै थानो मोजां मोनो
औ
नङा होमबा नोंथाङ बेबायदिनो बर'फोरा
न'आव खाबजानाय बायदियै गावनि गोनां खामानियाव गोनांथि होनाय बायदियै रांखान्थि आरो हारिमुजों लोब्बा लाखिना माखासे जुनादफोरखौ जों फिसिनाय नुनो मोनो
औ
जेरै मोसौ बोरमा दाउ अमा सैमा हांसो मावजि सरासनस्रायै बेफोर जुनादफोरखौ जों बर'फोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो
औ
दा आं मानैसो बर'फोरा फनाय जुनादफोरनि सोमोन्दै नोंथजों सावरायनो सानबाय गिबियाव जों मख'ग्रोनांगोन मोसौ मानोना मोसौआ बर'फोरजों बर'फोरनि खामानियाव होनाय गोबां गोनांथि गोनां जुनार।
औ
मोसौखौहाय मोसौआ आथिं थंब्रै न' फिसिजाग्रा जुनार मोसौआ बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनिबो दं नाथाय जों बर' गुबैयै देसि मोसौखौ फिसिनाय जायो बेनि अनगायैबो जारसि आरो गोबां रोखोमनि मोसौबो दङ।
औ
मोसौआ जोंनि थाखाय गोबां गोनां।
औ
मोसौआथ' गोबां बानजायनाय दङ जोंनि थाखाय
औ
न'आव फिसिजाग्रा जुनादफोरनि गेजेराव मोसौआनो बयनिख्रुइ बांसिन बानजायगिरि होनना जों बुंनो हायो। जेरैहाय जों मोसौ हालुवाजों हालेवनो हायो।
औ
एबा गोदोनि समाव गारि बायदिसिनाबो बोनो हायोमोन आरो। हालेवनायाव मैबो बोनो हायो मोसौजों। लोगोसेनो मोसौ गाइनिफ्राय जों मोसौ फिसा मोनो जाय उम आरो लोगोसेनो गाइखेरबो मोनो मोसौ गाइनिफ्राय आरो गाइखेरा मानसिनि थाखाय बिराद गोनां जिराद आं आरो जों गाइखेरखौ बाजाराव फाननानै जों रांबो आरजिनो हायो
औ
बेबायदिनो गाइखेरनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा मुवाबो बानायनो हायो जेरै माखन गिहु बायदिसिना
औ
बिदिनो मोसौनि खिआबो मोनसे मोजां हासार जाय जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां गोबोरखिजों न' बांबो लिरो
औ
आरो मोसौनि बिगुर
औ
आरो खोमोनाबो जोंनि थाखाय गोनां मुवा जों मोसौनि बिगुरजों जुथा बायदिसिना बानायनो हायो जो एसेनो मोसौनि खोमोन आरो गंनिफ्रायबो जों माखासे गोनां मुवाफोरखो ए
औ
बेनि अनगायैबो जों सैमा आरो मावजिफोरखौबो जों बर'फोरखौ फिनाय नुनो मोनो सैमायाबो आथिं थां आथिं थोंब्रै जाथोसे न'आव फैजिग्रा जुनारफोरनि माद मासे माने सैमानि आखुआ नोरोम आरो बियो बिगोमानि खोथाखौ मानियो बेबादिनो गावनि बिगोमाखौ सैमाया गोबां हेफाजाब होयो बियो हरावबो नुयो होनना मानसि फोरा फोथायो हराव बिगोमानि न'खौ बियो नेयो आरो सिखाव फैब्ला सोंख्रावनानै बिगोमाखौ फोजायो
सैमानि मोनाम सुनानै मोनदांनाय गोहोआबो गोबां दङ सैमाखौहाय माखासे ओ गोजौ लेभेलनि मिलिटारिफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनो जों माखासे गिदिर केसफोरखौ संबिजिरनायावहाय बेबायदिनो सैमाया हराव जोंनि न'बांखौ सुथुरनिफ्राय रोखा खालामनायाव गोबां हेफाजाब होयो ओह सैमा खौबो फोरोंनानै गोबां खामानिआवबो जों बाहायनाय नुनो मोनो जेरै सिखार खालामनाय एबा सिखाव सो फोरखौ संदांनाय आं सिगांआव मख'खाबाय सारकास आरिआवबो गेलेनाय दिन्थिनायाव बाहायनाय जायो बेबायदिनो मोजाङै फोरोंब्लासो सै सैमानिफ्राय गोबां बानजायनायबो मोननो हायो बेबायदिनो उह जों मावजिआबो न'आव जाथोसे अनजाथाव न'आव फिसिजाग्रा जुनाद सैमाजों लोगोसेनो मावाउजिआबो उन्दै हारिनो जाथेसे आथिं थंब्रै जुनाद जायखौ बर'फ्रा फिनो मोजां मोनो
औ
मावजिआबो सैमानि रुजुनायाव गुरै आरो दद्र' आखुनि जुनाद मावजिआ गावनि बिगोमा एबा नखर न'खरनि मानसिफोरजों जोबोद गोमोन जायो ओ मावउजिआ दंफांसायावबो गाखोनो हायो सैमाफोर एबा सोरबा सि सुथुरा एदावब्ला मावजिआ गोबारै गाबख्रावनानै हाथाइ दिरुनना सोगोमो बे मावजिनि आखु
औ
बेबायदिनो मावजिआबो एन्जर हमनानै जोंनि माइ माइरंखौ आरो जि जोमफोरखौ खौ रैखा खालामो ओ बिगोमानि न'आवहाय बेबायदिनो मावउजिफोरखौ जों गथ'फोरखौ गेलेनो टाइम पास खालामनो थाखाय बाहायनो हायो। फिसा फिसा दाउ आरो एम्फौ एनलाफोरा न'आव फैना खहा खालामोब्ला मावजिया बेफोरखौ बारसिन्ना जायो बेबायदिनो मावजिया बिगोमाखौ हेफाजाब खालामो। लोगोसेनो बानजायनायजों लोगोसे नाथायबा मावजिया एसे खहाबो खालामो। रागा जोंब्ला एबा गाफ्लांबा मावजिया खुसेरो जाय जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां। बेबायदिनो न'नि ना गोरान्नायाव दं फोराननायखौ मावसेया खाबु मोनो मालाबा खावनानै जायो बेबायदिनो
औ
आरोबाव गोबां जुनादफोर दंबावो जायफोर जायफोरखौ बर' फोरा फिसिनानै मोजां मोनो आरो जाय खायसे जुनारफोरा बिगोमाखौ गोबां हेफाजाब खालामो, बेबायदिनो आं नोंथांनिफ्रायबो माखासे बर'फोरा फिसिनाय जुनादफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैबाय।
औ नोंथाङाथ' मानै माथामसोनि जिब जुनारनि बागै खोन्थालांबाय।
औ
ओम बर'फोर ओम न'आव फिसिजाग्रा होननानै बुङोब्ला जेरै बोरमाखौबो होननो हायो बोरमायाबो मोनसे न'आव फिजाग्रा जुनार बेयो आथिं थोंब्रै। आरो बियो ओ फिसाबो होयो आरो बे बोरमानिफ्राय गायखेर गाइखेरबो मोननो हायो गाइखेरा जोंनि मानसिनि देहानि थाखाय जोबोद ओ
गोनां
गोनां ओं गोनां गोनां मुवा। ओ जोङो बोरमाखौ बोरमाजों बोरमाखौ फिनानै न'खरनि रां बोरमाखौ फाननानै रांबो मोननो हायो आरो ओेरै न'आव फिसाग्रा होननानै बुङोब्ला ओ अमाबो अमाया अमाखौबो बर बर'फोरा न'आव फिसिनाय नुनो मोनो। अमायाबो आथिं थोंब्रै गोनां खोमा फारनै जेरै अमाया फिसा होयो आरो अमाया अमाखौ जोङो
बेदर हिसाबै बाहायो।
बेदर हिसाबैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै आरो दाउमा दाउसा होनना बुंबा दाउखौबो बर'फोरा फिसियो। दाउखौ फिसिनानै जोङो न'खरनि थाखाय ओ रांबो नायो आरो हांसो बेफोरखौबो फिनायखौ नुनो मोनो।
औ।
हांसोफोरखौबो जोङो न'आव फिनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां बिदिनो जिब जुनार दं आरो न'आव फिसिजाग्रा
औ।
उम नोंथाङा बबे मोनसेखौ जिब जिबखौ मोजां मोनसिनो? खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो ओ जुनादफोरनि मादावथ' जों बर'फोरा गोबां जुनारखौनो फिसिनाय नुनो मोनो जेरै मोसौ बोरमा दाउ गांसे अमा गोबां बिसोरनि मादाव आं थ' मोसौखौनो साबसिन मोनो मानोना मोसौआ गुबुन जुनादनि गुजुनायाव मोसौनिफ्राय जों गोबां बानजायनाय मोनसिनो हायो जेरैहाय जों आबाद मावनायावबो मोसौखौ बाहायनो हायो लोगोसेनो मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोनो आरो मोस मोनथिया जे मोनसे मोजां रोख रोखोमनि हासार जायनिफ्राय जों आबाद फोथाराव हेफाजाब मोननो हायो मुलाम्फा मोन दा हायो जाय जों जिबारि हासार महरै बाहायना ओ बेबायदिनो जों मोसौखौ फिसिनानै फाननानै जों रांबो आरजिनो हायो।
औ
बेबायदि मोसौआ बिगोमानि गोबां बानजायो।
औ
दा आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैबाय नोंथां नोंथाङा साबसिन मोननाय न'आव फिसिजाग्रा जुनारा मा आरो मानो मोजां मोनो नोंथाङा?
आं न'आव फिसाग्रा जे जिब होन होननानै बुङोब्ला आं सैमाखौनो मोजां मोनसिनो आरो सैमाया मानोना मालिकनि खोथा लायो आरो जेब्ला हर एबा खोमसि जाब्ला सिखाव बेफोर फैबा सोंनानै होयो आरो न'आव गाज्रिबा बिदिनो बिसोरखौ बेफोरनि बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आं माव मावजिखौबो मोजां मोनो आरो मावजियाबो मावजियाबो जेरै न'फोराव एन्जर बेफोरो जेब्ला माइफोरखौ खहा खालामनो थाखाय फैयो बेफोरखौ मावाउजिफोरासो रैखा खालामो आरो रैखा खालामनो थाखायनो आङो माउजिखौ मोजां मोनो आरो सैमाखौ मोजां मोनो आरो माउजिया रागाजों जे माब्लाबा गावनि लानजाय बेफोराव आरो गावखौ रागा जोंबाय बायोब्ला बिसोरो खुसेरना होयो आरो खुसेरना होब्ला मानसिनि थाखाय बियो खहा गोनां आरो सैमायाबो मालाबा जेब्ला गाफ्लांबा इसोरबो ओरै अरफ्लांबा बेफोरबो ओ खहा गोनां आरो मानसिनि थाखाय
नंगौ
ओ आरो नोंथांमोननि बागै मा मा फियो बर'फोरा आरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय रां आरजिनायाव हांसो बेफोर अमा बोरमा आरो मोसौ बेफोरखौ बे खौबो बेफोरजोंबो रों बर'फ्रा रां आरजिनो हायो आरो बेफोरखौ फिनानैबो न'आव आरो अमा अमायाथ' ओ बर'नि मोनसे ओ न'आव फिसाग्रा मोनसे मोजां मोनजाग्रा अमानिफ्राय अमा बेदर मोननो हायो अमा बेदरा जोंनि बर'नि मोनसे मोजां जाग्रा खाजा आरो बेफोरखौ एंगारनो हायो खोथा बाथ्राफोर आरो बेफोर ओम नोंथाङा बुंबावनो हागोना एसे
थागोन थारैनो जुनारफोरा जोंनि मानसिनि थाखाय जों गोबां बानजायनां जुनाद बानजायनां जुनाद फिनानै जों गोबां रांखान्थि समाजारि आरो गोबां बिथिङाव जों मुलाम्फा जानो हायो आरो
औ
जुनारा बिगोमाखौ गोबां हेफाजाब खालामो बेबायदिनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गोजाम मुगानिफ्रायनो जुनार फिसिनो मोजां मोनग्रा हारि हिसाबै जों गोबां जुनारफोरखौ फिसियो आरो गोबां गोनांथि
दा जाथ'सिगोन नामा नोंथां
जागोन दे बिदिब्ला जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबसै
औ नोंथां दे